औ
खोनादोंना?
औ खोनादों नोंथां।
औ औ।
औ नोंथां आं नोंथांजों मोनसे गोनांथार ओ बिसयखोसो रायलायनो थाखाय नोंथांखौ कल हरनाय जादोंमोन नोंथाङा सम दंना? दा रायलायनो औ नोंथां आं नोंथांजों दिनै सुबुं अनजिमा बांनायनि सोमोन्दैसो माने नोंथांजों एसेमान सावरायनो सान सानदोंमोन आरो नोंथाङा आंजों सावरायफानो हागोन ना?
औ हागोन हागोन ब्र'।
औ गुबैयै नोंथाङा आं नोंनिफ्राय एसेमान माने मिथिना लानो लुगैदोंमोन आरो नों सुबुं अनजिमा बा बांनायनि सायाव नोंथाङा मा बुङो होननानै।
अनजिमा बांनाय होनोब्ला जोङो माने माने जोंनि खाथि माने बुहुमाव माने गासैबो गासैबो माने हादोर फोराव बा जायगाफोराव माने मानसिनि बिबाङा माने बांनायनिफ्राय माने गोबां नांनायनिख्रुइ बांनायखौ जों अनजिमा बांनाय होननानै बुङो आरो।
औ नोंथां।
औ गुबैयै सुबुं अनजिमा बाङोब्ला जोंहा मा खहा जायो नङा होमबा मा आबहावा गुबुंले जायो बेफोरखौ माने रायलायगोन आरो दिनै नङा होमबा
उम औ
जोंहा लोगोसे सुबुं अनजिमा बांनायजों माने गोबां माने मा होनो प्रब्लेमफोरखौ जों नुनो मोनो जेरै आबहावा गुबुंले जायो। थानाय जायगा माने थानाय जायगानि बिबांफ्रा माने खमायलाङो आरो बिफां लाइफां जोबस्राङो नङा होमबा
औ नोंथां
औ लोंनाय दैनि माने खमि जायो आरो थानाय जायगा माने गोबां माने खस्थ' जायो जों सुबुं अनजिमा बाङोब्ला। दा आं बुंनो थाङोब्ला जेनेबा सिगां आसामफ्राव आसाम बायदियाव बा जोंनि नर्थ इस्ट बायदियाव बेफोरबायदि माने
औ
बारा सुबुं अनजिमा गैया गैबाङामोन आरोना खालि बै समाव माने जास्ट उम बेनि थागिबिफ्राल'सो थायोमोन नालाय बेखायनो सुबुं अनजिमाबो माने बांनाय गैयामोन आरो
औ
दा बिदिनो दाथ' गोबां गोजान गोजाननि माने बिहार बोरैबा बांलादेश गुबुन गुबुन हादरफोरनि बेफोरबायदि खाथि खाला हादरनि बा मा होनो गुबुन
औ नोंथां
रायजोफोरनिफ्राय भारतनि रायजोफोरनिफ्रायनो माने जोंनि नर्थ इस्टफ्राव आसाम बायदिफ्राव माने माइग्रेन्स जानानै फैयो जायनि जाउनाव बिसोरो माने ओ थाब थाबनो गथ' लायो आरोना बिराद माने आइेनफोरखौ माने फल' खालामा आरो जोंनि कनस्टिटिउसननि बेनिखायनो माने गोबां पपलेसना दा जोंनि नर्थ इस्टआवबो बांबोगासिनो आरो।
औ।
औ दा बेखायनो माने थानो थाखाय मानसिफ्रा हाग्रा सि फायो दंफां लाइफां गानो। आरो सरखारनि हाफ्राव थाबो थाबोगासिनो आरो बिदिनो। गोबां सुबुं अनजिमा बांनानै आरो जोंनि आबहावाया लोगोसे माने गुबुंले जादों आरो मानो होनोबा जोंहा बे जायगायावनो थानाय जानाय गारनाय बेफोरबायदि हुदाफोरा माने गोबां बांबोगासिनो नि जाउनाव जोङो माने दाबायदि समाव जों जोबोद माने दुंह व थासारि बा आबहावा गुबुंले जानायखौ जों नुनो मोनदों। दा नोंथांनि बायदिब्ला बे सुबुं अनजिमा बांनायनि ओ बांनायखौ ओ होबथानो थाखाय नोंथाङा मा मा खालामनांगौ बा आबहावा गुबुंले जानायखौ होबथानो थाखाय नोंथांनि बायदिब्ला मा राहा लानांगौ नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ नोंथां। नोंथाङाथ' जेन'बा ओ बे सुबुं अनजिमाया मानि थाखाय बांखो आरोबा सुबुं अनजिमाया बांबाथाय माफोर जोंहा खहा जायो जाया नोंथाङा एसे मा फोरमायबायनो दा नोंथाङा सोंनाय लेखा बायदियै जे सुबुं अनजिमाखौ जोङो बे बांनायनिफ्राय जों बेखौ माबायदि होबथानो हागोन होनना बुंबा, दा नोंथांनाव सोंबाय नोङा होमबा? बे सोंनायनि फि फिननायावनो आं होनोसै जों गुबैयै जुदि जों सुबुं अनजिमाखौ जुदि जों होब्थानोबा होब थानो थाखा होबथानोबा जों फार्स्टआवनो जों मा खालामनांगोन जों फार्स्टआवनो दिनै जोङो फेमिलि प्लेनिं होननाय मोसे कनसेपट दङ, नङा होमबा नोंथां?
अ अ अ।
अ दा बे फेमिलि प्लेनिं होननाय मोनसे कनसेप्ट बे बेनि कनसेप्टफोर दिनै जों गासै मानसि फोरनि गेजेराव माने जोङो बे फेमिलि प्लेनिंआ मा आरो बे फेमिलि प्लेनिंखौ जों मानो खालामनांगौ बिनि सोमोन्दै जों मानसिफोरखौ मोजाङैनो जेनेबा मिथिहोनांगोन आरो बे मिन्थिहोनायनि थाखाय दिनै जोङो गामि गामि थांनानै जोङो बेबायदिनो मिथिं दावथिं खुंनानै दिनै जोङो मोजाङै बे गामि ओनसोलनि मानसिफोरनि सेराव दिनै जोङो मोजाङै माने बिसोरनि सेराव फोरमायना होनांगोन। दिनै जोङो ग' थ' बांसिन खांबाथाय जोंहा मा खहा जागोन बा गथ'खौ जुदि जोङो सासे बा सानै खांबाथाय जोंहा मा लाब जागोन बेफोरबायदि बिखय माने जों बिसोरनि सेराव माने फोरमायना होनांगोन आरो। होमबाना दिनै बे सुबुं अनजिमा बांनाया दिनै जोङो खिथिक बेखौ बे फेमिलि प्लेनिं बे कनसेप्टनि दारै दिनै जोङो एसेबान होबथानो हानाय आरो बेजों लोगोसे बिनि उनाव दिनै जोङो ओ इडुकेसन बा इडुकेसननि दारैबो दिनै जोङो बे सुबुं अनजिमा बांनायखौ दिनै जोङो होबथानो हायो नङा होमबा? नोंथां दिनै मानसिफोरा जुदि बेबायदिनो फरायनो रोंगोनबा बा फरायनो जुदि हागोनबा बिसोर बि मिथिगोन आरो दिनैै दिनै बे सुबुं अनजिमा बांबाथाय जोंहा मा खहा जागोन दिनै बे सुबुं अनजिमाया दिनै जेरैबायदि बांबोगासिनो बे बांबाय थाबाथाय दिनै माफोरबायदि प्रब्लेम जागोन जाया दिनै जुदि मानसिफोरा जुदि इदुकेटेड बा, बा बिथांमोना जुदि इडुकेसन दंब्लासो मिथिगोन नङा होमबा नोंथां? दिनै बेनिखायनो आं सानो आरोोना सुबुं अनजिमाखौ दिनै होबथानो थाखायबो दिनै जोंहा इडुकेसनाबो गोबां नांगौ फरायनायखौ दिनै गोबां नांथारगौ बेनि थाखाय दिनै जोङो इडुकेसनखो दिनै जों माबायदि हायो हाया दिनै गामि ओनसोल फोराव बा बेबायदिनो बिभिन्न' धरननि जायाफोराव जों माबायदि इडुकेसनखौ जाथे बै मानसिफोरनो होनो हायो। जाहाथे बिसोरो बै इडुकेसनखौ मोननानै जाहाथे बे सुबुं अनजिमा बांनायखौ दिनै बिथांमोना मिथिनानै बे सुबुं अनजिमा बांनायखौ जाहाथे बिथांमोनाबो होबथानायाव जाहाथे माबा मोनसे मदद होनाय बायदि। दा आरो बिनि उनावनो दिनै आरो जुदि जों मोनसे नायबावोबा दिनै जोङो जोंनि डिकेल मेडिकेलफोरानो जा बा हस्पिटालफोरानो जा बेफोरखौबो दिनै जों बांसिनै बांह नांगौ नङाबा दिनै दिनै जों नुनो मोनो थाङ गोबां जायगायाव बेफोरबायदिनो गोबां दिनै जोनोम जानायफोरा गोबां बांलांगासिनो दङ होनो नङा होमबा नोंदां जोनोम जानाया बांलांगासिनो बेबायदिनो दिनैहाय हे हस्पिटाल बा बेफोरबायदिनो बिभिन्न धरननि फेसिलिटिसफोरखौ दिन जों बा नुनो थाङा नङा होमबा नों- थां बेखायनो आं सानो दिनै बै जायगाफोराव जायफोर जायगाफोराव दिनै मोजां मेडिकेल फेसिलिटिस गैया बे जायगा फोराव आं सानो जे मेडिकेल फेसिलिटिसफोरखौबो जुदि जोङो मोजाङैनो जाहाथे बे जायाफ्राव जुदि जों होयोबा बा मेडिकेल फेसिलिटिस जुदि जों बै जायगाफोराव जुदि जोङो प्रभाइद खालामबा आं सानो जे दिनै जोंनि बे सुबुं अनजिमा बांनायाबो दिनै एसेमानबाबो खमायलांगोन आरो।
औ नंगौ।
बेजों लोगोसे दिनै जोङो मिथिगौ नङा होमबा दिनै सुबुं अनजिमा बांबाबो दिनै न'खराव मोनसे मा होनोखौ गोबां प्रेसार फैयो नङा होमबा नोंथां दिनै जानाय लोंनायानो जा थाखा फैसायानो जा बिभिन्न' धरननिाने गोबां प्रेसार फैनाय गोदिनि जों नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां?
अ अ नंगौ।
आं सानो जे दिनै बे सुबुं अनजिमाखौ दिनै जोङो होबथानांगौ मानो होनना बुङोबा दिनै बे सुबुं अनिमाखौ जुदि जों होब्थायाबा जों जों गाव गावनि नखराव माने गोबां बेफोरबायदिनो थाखा फैसायानो जा फरायनाय फरायनायावनो जा जानाय लोंनायावनो जा गासैयावबो माने प्रेसार गोग्लैगोन आरो बेनिखायनो आं सानो जे दिनै बे सुबुं अनजिमाखौ दिनै होबथानांगौआ दिनै जोंनि थाखाय गोनां। दिनै जों नायनो थाङोबा दिनै जोंनि भारत हादरखौ दिनै गुबै जोंनि बे प्रिथिबियाव बांसिनै माने सुबुं अनजिमा गोनां हादर होननानै दिनै जों मि
औ औ औ।
औ आरो दा बेफोरबायदिनो जुदि जोंनि बे सुबुं अनजिमाया जुदि बांलांबाय थाबा दिनै जोंहा गोबां खहा जागोन दिनै जोंहा बारहावायाबो खहा जागोन दिनै जोंहा जानाय लोंनाय गासैबो दिनै खहा जागोन नंङा होमबा फं नंङा होमबा नोंथां? दिनै जेसेबांनो सुबुं अनजिमाया बारलांबाय बांलांबाय थागोन जुदि बै सुबुं अनजिमा बांलांनायनि हिसाबै जुदि जोङो ओ बेफोरबायदिनो जानाय लोंनायफोरखौ जुदि जोङो प्रदाकसन खालामनो हायाबा बा बेफोरबायदिनो बिभिन्न' धरननि रिसर्स जोङो बे रिसर्सफोरखौ जुदि जोङो बै सुबुं अनजिमा बांनायनि हिसाबै जुदि जों बांनो नाया आं सानो जे दिनै जोंहा गोबां बेफोरबायदिनो प्रब्लेम जागोन। स' आं सानो आरो दिनै जोंनि बे सुबुं अनजिमाखौ दिनै जों होबथानांगौ बा सुबुं अनजिमाखौ दिनै कन्ट्रल खालामनांगौआ दिनै जोंनि थाखाय गोबां इम्परटेन्ट आरो। दा नोंथाङा बिनि सायाव एसेमान फोरमायनाबावदो।
औ नंगौ आं फोरमायनोसै एसे मानो होनबा जों आथिखालाव नुनो मोनो जे माने गोबां टाउन सोहोरफोराव बांसिन जोङो सुबुं मोन जे मा थानायखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा? औ बे सुबुं अनजिमा बांनायनि जाउनाव माने नोगोरफोराव न' बानायनो थाखाय माने जायगा गैला बिल्डिंनि फिसायाव बिल्डिं जाबाय बिनिफ्राय लामा बानायनो गिदिर गिदिर फ्लाइअभार बानायनो थाखाय जों बिफां लाइफांखौ दाननायखौ जों नुनो मोनदों माने बेबायदिनो गोबां नोगोरफोराव बांसिन नांगौनिख्रुइ गुबुंले जानायखौ जों नुनो मोनो आरो नाथायबा जोंनि गामि ओनसोल फोराव माने सुबुं अनजिमाया एसेबां बाङैनि जाउनाव माने जोंनि फिफां लाइफां नङा होमबा? बेफोरो गोबां थांनानै दासिमबो दङ आरो जायनि थाखाय जोंनि गामियारि ओनसोलफोराव माने एसेबां बारहावा गाज्रि जानायखौ जों नुनो मोना लोगोसे सुबुं अनजिमा बांनायजों लोगोसे जोंनि हान्था मेला नङा होमबा गारि मथरफोरजों माने माने ओंखारनाय दुंङाफोरा गोबां आबहावाखौ गुबुंले खालामो आरो बेबो अनजिमा बांनायनि थाखायनो माने गारि मथरफोरा बांसिननिफ्राय बांसिन जालांगासिनो आरो जोंनि माने हान्थिनायनि थाखाय मानो होनबा जोंनोथ' बे हान्था मेलाखौ नांगौ नङा होनबा? बे हान्था मेलाखौ जेनेबा जों सालायनोबा बा माने हो सालायनोबा बा जोङो जेन'बा
औ
बेफोरबायदि आबहावा गुबुंले जानायखौ होबथानो थाखाय जोङो फिफां लाइफांफोरखौ गायनांगोन गोबाङैनो गायनांगोन जों फांसे दंफां गायोब्ला जोङो फांनै फांथां दंफां गायनांगोन आरो नोंथां मानो होनबा बे गारिनिफ्राय बा मटरनिफ्राय ओंखारनाय थुङाखौ माने बैफोरबायदि बिफां लाइफांफ्रासो माने गारिनिफ्राय ओंखारनाय कार्बन डाइ अक्साइदफोरखौ माने बिसोरो माने आदार हिसाबै माने बजब ना लायो नङा होनबा ओमफ्राय जोंना माने माने गोजोन आबहावा मा अक्सिजेनखौ जोंनो फिफां लाइफांफोरासो होयो।
औ
बिनि थाखायनो माने जोङो गोबां बेफोरनि सायाव नायबिजिरनांगौ आरो
औ नोंगौ नोंथां।
औ औ जायनि थाखाय माने सोहोरफोराव गोबां बेबायदिनो आबहावाफोरा माने गुबुंले जानाय थाखाय माने जोङो गासिबो प्रब्लेमफोरखौ जों नोगोरफोरावनो मोननाय जायो आरो जोंनि गामि एरियायावथ' बेफोरबायदि माने प्रब्लेमफोरखौ जों बारा मोननाय जाया माने फेस खालामनाय जाया आरो।
औ बारा नुनाय जाया जोंनि गामि ओनसोलाव
औ औ दा थ' जोंनि रायलायनांगौआ बेखिनियावनो जोबनांसिगौ खोमा?
औ नोंथां नंगौ जोबनांसिगौ।
अब्ला नोंथांजों रायज्लायनानै गोजोननाय मोनबाय गोबां बाथ्राफोरखौ मोनथिबाय सुबुं अनजिमा बांनायनि बागै
औ नोंथां औ नोंथां नोंथांनिसिमबो साबायखर नोंथाङाबो गोबां फोरमायना होबाय सुबुं अनजिमानि बागै दे नोंथां होनबा जों उनाव उन समाव रायलायसिगोन।
औ जागोन दे।